उम्म माबे तपिकनि सायाव साव
उम्म
औ खोनादों।
दे होमबा जोंङो बे मोनसे टपिक ओ साय नि बेनि सायाव जों रायज्लायनो हागोन जेनेबा संनाय खावनाय आरोना? औ संनाय खावनायनि सायाव जायख' जेनेबा जों रायज्लायनो हागोन। संनाय खावनाय होनोब्लाथ' ओ गोबाङानो माने जोंङो संनो खावनो रोंगौ। इनिफाय जेनेबा गोबांनि संनाय खावनाया आलदा आलदा जायो। गोबांनानो गोबांनानो जेनेब गोथाव जानाय जा संनाय नि खायफा आदबफोर थायो गोबाङानो। आलदा आलदा रोखोमनि आरोना एनिफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे जे नोंथांनि मोजां मोननाय जानाय खाजानि सोमोन्दै ओ फोरमायनो हागोन नामा आरो बेखौ माबादि बानायो बेनि सोमोन्दै?
दाथ' बोथोरा दैज्लां बोथोर आरो दा बोथोराव माने मोनसे मोजां बुस्थु मोनो आंनि फेभरेट आरो बेयो।
अ
आं मैखुन जानानै जोबोर मोजां मोनो।
माबा जोबोद मोजां।
औ आं मैखुनखौ आंनि फेभरेट होनना सानो आं। नोंथाङा मा बेखौ जानानै साबसिन मोनो? नोंथांनि
औ खोनायासै हेल' हेल'
खोनायासै
आं खोनायासै नोंथां नोंथाङा नेटखौ एसे चेक खालामनाय।
नोंथाङा माबे ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोनो?
औ माबे ओंख्रिखौ जाना साबसिन मोनोबा नोंथाङा मख'नाय बायदिनो बे मा होनो बे मैखुनखौ आंबो जानो जोबोद मोजां मोनो आरोना। बे मैखुनखौ जानो आंबो जों बोद मोजां मोनो लोगोसेनो बे अमा बेदर अमा बेदरखौबो जानो जोबोद मोजां मोनो। एनिफ्राय माजों जानो मो जां मोनो होनब्ला बांसिनै बिदि ओ बै अमा सावनायखौनो जानो साबसिन मोनो आरो।
औ औ
नानै लानाय जायो बेनि थाखाय अमाखौ ओ खायफाबा रुयो खायफाबा रुवा। अमाखौ जेनेबा नाथाय आं रुनायखौ साबसिन मोनो आरोना रुग्रोनानै लाबाय जोङो। एनिफ्राय अमाखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय। एवफ्रामखांनानै लानानै बे एवफ्रामनायखौनो जों अराव जेनेबा ओ माबा मोनसे गनारियाव सुनानै जोङो साव वफ्रामनानै जाजायो आरो इनिफ्राय बिदि अमायाथ' थाव थाखायो नालाय खायफाबा थाव होआबाबो जायो। आं बांसिन थाव होआलासेनो आरो था जेनेबा बेखौ खावखांनायनि उनाव खायफाबा थाव होबावो। नाथाय आं थाव होआलासिनो जानो मोजां मोनो आरो। अमायावनो थाव थाखायो नालाय बेनि फ्राय ओंखारनाय सावफ्रामनाय जोङो पियास दुन्दिया, पुदिना, फानलु गोथां एनिफाय खायफाबा स' बिदि सामब्राम गु फुर आरिजों बेखौ सालाद बादि बानायनानै जायो आरो। जोबोद गोथाव मोनो आरो आङो इनि फ्राय आरो ओंख्रि महरै बुङोब्ला अमाखौ आङो बांसिनै बे ओ मैथाजों जानो मोजां मोनो आरो मैथा गो
ओम नोंथांनि बुंनायाथ' आंजोंनो गोरोबदों आंनाबो बिबदिनो फेभरेटआ।
खोनाया
नोंथाङाथ' दा मोजाङैनो फोरमायना होबाय अमाखौ माजों माजों जायो।
औ
ओ नोंथाङा ओरैनो ओ सबाय ओंख्रि संनायनि माबा प्रसेसफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा माबायदि सङो? सबायजों दाउजों औ।
औ हागोन सबायजों दाउजों गो थाव जायो बेखौ गिबियाव जोङो सबायखौ
होम
बिदि दैयाव इसे सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो दैयाव सोमनानै बियो बु गायो गुरै जायो आरो इनिफ्राय आ जे आं मिथिया गुबुनफोरा माबायदि सङो नाथाय आङो जोंहानि न'आव
नुबोदों आरो सबायखो सोमग्रोनानै दोनगोन सबायखो सोमनानै दोननानै
उम खोनादों खोनादों।
मोजां सोमग्रोना दोननानै जेब्ला इ एसे रुइगोन बेखौ बोखांना लानाय जायो। इनिफ्राय बेखौ दैजों बिदि रुनाय बादि खालामो आरो। संनाय जायो माने इनिफ्राय आरो सबायखौ संनो थाखाय जोंनो खारै नांगौ जायो। खारैखौ होयो जोङो न'आवनो बानाय खानाय मोनो खारै फोरखौ सं ओ सबायाव खारै होनानै बियो गुरै मोजां जा जायो आरो बेनिफाय बेखौ जोङो सागं होननाय यै थायो सागंजों आराम से एरनानै ओ माने बिदि रा माने ओ गुन्दै जाजोबनाय बादि मोजां लाथो लाथो मोजां जायो आरो। ओनफ्राय बेवहायनो ओ लकेल दाउफोरजों जानो मोजां गोथाव जायो आरो सबायालाय। लकेल दाउफोरखौ एवफ्राम खाना थानायखौ जेब्ला गोदौगोन अब्ला हो-होबाय होनानै इसे नेना नेनांगोन ओ बिदिनो ओमफाय बेवहाय खायसे मा बुंगोन बेखौ बेदि फा लोवाद बे मसाला मस जायो आरो बेफोर
औ
नोंथांमोना माबायदि ओ संना जायो बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन।
ओ आं सबाइ ओंख्रि संबा आं फार्स्टावनो सबाइखौ सोमनानै लाबाय। सोमना लानानै बेखौ जेथिया बेयो रुयगोनना सबाइया सोमना दोननानै ओ बिखो आरामसे सुबाय सु ना बोखांबाय बोखांनाय ओमफ्राय सारायाव सबाइखौ होबाय दै एसे होबाय खारै एसे होबाय ओमफ्राय बेखो गोदौ होबाय आरोना बेयावनो गोदौहोग्रोन माने गुदुं खालामनानै बेयावनो गेब्लेहोखागोन आरो एसे बेनि उनावसो आङो दैखो बुरजा होबाय आरो होनानै बेखौ फुदुंबाय थाबाय जेब्लासिम गोदौनायालागै। ओमफ्राय आं बेदर होयोबा दा लकेल दाउ बा अमा जिखुनु जाया मोनसे बेखो गुबुन मोनसे आलादा सारायाव एवग्रोना लाबाय। एवगोर लानानै जेथिया सबाइया मो न होबाय आरो फ्राय जेनेबा नाइनटि पारसेन्ट टेन पारसेन्ट दंबावो बेखौ ओ सागं सानानै आरामसे मिक्स खालामबाय खालामनाय ओमफ्राय बेयाव बेदरखौ लुलाना होबाय होमबानो सबाइ ओंख्रिया जाबाय आरो आंना।
ओ होमबा नोंथाङा संनो रोंगौ।
नोंथाङा सङो आरो ने?
औ आं संना जा जाबाय माने। बेनिखायनो आं खोनथादों बेखिनिखो उम।
इनिफ्राय आरो जों फोरा सामुबो जायो आरो ना? ओ साम जानोबो जोबोद आं मोजां मोनो आरो आ दाथ जोबोद थो माने। गोबाव बोसोरानो जाबाय आङो। खाम मोनजायाखै। नवाव बुंबाय थादों आरो साम लाबो होननानै नाथाय रावबो लाबोनानै होथवा। ओमफाय नोंथाङा साम जायोना जाया?
सामुआथ' आंनि फेभवराइत। बेबो मोनसे। ओ सामुखौ आंङो। ओ गोथाव मोनो। बेखौबो सबायजों। बांसिन सबायजोंसो जायो सामुखो।
नोंथाङा माजों जायो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ आंबोथ' सबायजोंनोल' मोनजाबोदों बुंनो थांङोब्ला सामुखौ। गुबुन आलदा मे मेगंजों आंङो जाफेराखैआनो सबायजोंनो साम'खौ जानाय जायो आरो बांसिन। बेनिफ्राय आरो खेबसे। ओ सामुला दाय सामुलादायखौबो जायो नोंथाङा जायोना जाया।
आं सामुलादाय मोनजाफेराखै माने आं बेखौ जाया आं बे सामु फिसाखौसो जायो।
बांसिन जोंबो सामु बे मोननाय ओ सामुखौनो जायो फिसाखौ। नोंथाङा जाखौ बुंदों बेनि फ्राय आरो सामुलादायखौथ' जाया जोंफोराबो न'आव। नाथाय खानसेखालि जेनेबा। बिदिनो ओ। जोंनि आलासि सासे आरो न'खाथिनि। बिसोरहो। लाबदोंमोन दैमानिफ्राय। बिदि सामुलादाय बेनिफ्राय देख्रुब खादो। देख्रुब खानायखौ आंनो हरदों आरो। बेनिफ्राय बेखौ आंङो बै दिनखा खालिल'सो। खेबसे टाइम जिआव जाफेरदो बेनिफ्राय मोनजायासै। जोबोद गोथाव मोनदोंमोन आरो नाथाय आं बेखौ बै, मैगं मोनसे थायो। सिंग्रि मैखि नोंथाङा सिनायो दा औ बेजों जाबाय आरो ना जोबोद गोथाव मोनबाय आरो। माने बुंनो हाया आरो बेखौ आं दाबो गोसोखां खांलायो जोबोद गोथाव जादोंमोन आरो मालाबा बिदि मोनजाबाव थों होननानै हास्थायबाय आरो आं गावखौनो,
ओम नोंथाङा अनला ओंख्रि संनायखौ फोरायना होनो हागोन नामा? बोरै सङो अनला ओंख्रिखौ बोरै संबा गोथावसिन जायो।
औ अनला ओंख्रैया बो बिदिनो ओ संनायनि आदबफोर थायो जोंहा, ओंख्रै आलदा आलदा अनला ओंख्रै संनो थाखाय जोङो गिबियावनो बे माइरं नांगौ माइरंखौ जोङो एसे सोमना दोन नांगोन गुरै जानाय बायदि, होमबानियासो अन जागोन नालाय अन गुन्दै जागोन जों बे बेखौ मिक्सारफोराव, जेनेबा बे बोखां खांनानै माइरंखौ सोमबाय ना? ओमफाय बेखौ बोखांनानै ला खनसे लासेब गुरै एसे बुगाहांनाय बायदि मिक्सारफोराव दे नानै लानानै गुन्दै जाहोयो बेनि उनाव नांगोन जानाय मस गस्लाफोरखौबो गुन्दै जाहोनानै लानो हायो। जेनेबा फानलौ आरि धुन्दिया बायदि बेफोरखौ बेनिफ्राय आरो जोङो बेखौ सारायाव, दै गुदुं फुदुंनानै गोदौ होनानै, बेखौ ओ अन गुन्दैखौ सारना होनांगो आरो बियो सारना होनानै बेखौ एरबाय थानांगोन जाहाथे गथा खाया, आरामसे बेनिफ्राय ओ बिदिनो बेवहायबो खारै आरि होनाय जा जायो आरो खारै आरि बो होनाय जायो खायफाया आरो अनला गोखै होननानैबो बुङो। नाथाय आं अनला गोखैया मा बा बिदिथाय आं मोनजाफेराखै आं खारैखौनो जा बांसिन जादों आरो। एनिफ्राय बे खौऔ दाउफोरजों जानो मोजां जां दाउफोरजों बा ब्रयलारफोरजोंबो बांसिन यो आरो ओ इनिफाय आरो बेवहाय ओ गोबांखौनो खोनायो बे मैदुफुल बिबार मैदुफुल बिबारफोरखौबो होनानै जायो होननाय। ओनिफ्राय बिलाइखौबो होनानै जायनो। ओमफफ्राय मरेंगा बिलाइ मोनो जोंफोरा बे बिलाइखौबो होना जाजायो आरो बेनोसै। अब्लाथ' नोंथां ओ जोंना टाइमाब बो जाबाय नामाथाय नोंथां? उननि आयदायाव रायज्लायलायसिगोन बिदिब्ला औ। हामबायसै